हेल'
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ औ फ्रियानो दङ
अब्ला दिनै जोङो जोंनि बर'नि हारिमु बा हारिमुनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ बिब्दिब्ला आङो जागायनोसै हारिमु होनना नै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ जे हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनायथि बा मोनसे हारिखौहाय जोंनि बे समाजाव बा मोनसे हादराव बा मोनसे से जायगायावहाय जोंखौहाय मोजाङै सिनायथि होयो कि बे बबे हारिनि बा मा मा माबायदि मानसि बा मा मा राव रायलायो बेफोरखौ जोंनो हारिमुवा सिनायथि होयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
औ हारिमुखौ होनोब्ला जोङो हारिमुवानो सासे सुबुंनि थाखाय सिनायथिनि बु-बुहुमाव सिनायजानायनि मेन ओ महरखौ दिन्थिना होयो बा हारिमुवा जोंनि मोनसे हारिनि आयना होननानै जों मिथिनो हायो थिग बिब बिदिनो जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो जोङो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो गोबां जोंनि ओ बायदिसिना बेसाद मुवाफोरा जोंखौहाय सिनायथि होयो नङा होमबा? जेरै जोङो मिथिनो हायो जोंनि गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय जोंनि राव रायज्लायनाय लोगोसे जोंनि बाहायनाय आगजु बेफोरजों जोङो जोंनि हारिखौहाय बा जोंनि हारिमु खौहाय सिनायथि होनो हायो नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ औ। हारिमु होनोब्लाथ' जोङो ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ औ खोनादों।
हारिमु होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिगौ गाव गावनि ओ बिमानि ओ राव गावनि ओ बिमा बिफाया सोलिबोनाय जेनेब्ला ओ हारि हारि माने ओ गाननाय जोमनाय राव जानाय लोंनाय गासैजोंसो हारिमु मोनसे जायो नालाय।
औ
औ बेखोनो जोङो हारिमु होननानै मिथियो ओ हारिमु होनोब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि ओ खाम, जथा, सिफुं बायदिसिना दामनाय देनायफोरजों जोङो बर'आ बर' हारिमु होननानै जोङो मोनसे सिनायथि मोनो आरो। ओ जोंनि ए बर' हारिमु आ जानाय लोंनाय अनला ओंख्रि जानाय खारै नार्जि दोलो ओंख्रि जानाय बायदिसिना बेफोरबायदि ओ जौ सावनाय बेफोरबायदि जोंहा जोङो बर' हारिमु होननानै मोनसे मुं मोनदों आरो।
औ थारैनो जों बिब्दिनो जोंनि हारिखौहाय बेफोरबायदि गोबां बायदिसिना मुवा बेसादजों लोगोसे गावखौहाय जोङो सिनायथि होनो हायो लोगोसे जोङो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना ओ फास्रा आर'नाइ आरो लोगोसे बे दख'नायाव थानाय जोंनि आगर आखाइ समाइना रमाइना एरनाय आगर बेफोर जाहैबाय जोंनि गावनि दोरोङारि आग'र नङा होमबा जोंनि आजौ आजैआ गोदोनिफ्रायनो एरबोनाय बायदिसि ना जोंनि बर'नि मुंजों थारैनो माने समाइना समाइना आगरफोर एरोमोन लोगोसे बेफोरो गावनि जोंनि बर'नि मुङैनो दोननाय मुंफोरमोन। जेरै ओ गरखा गंब्रै फारौ मेगन, दिंखिया आग'र। जोंबो बाय ब्रुस जोङो आगरफोरबो मोननो हायो नङा होमबा थि बे बे फोरजोंबो जोङो जोंनि हारिमुखौ दैदेनलांनो हायो बा जोंनि हारिमु असे हारिमु दङ जोंहा बर'हा होननानै जोङो दिन्थिनो हायो।
औ औ नंगौ
बिब्दिनो जोंनि आरो आर'नाइ जोंनि हारिनि मेइन दाखालिसो जोङो मोनथिनो हादों जे जोंनि बे आर'नायइाबो जि आइ टेक मोनदोंमोन मोननो हादों बेफोरखौ लानानै जोङो दायो जोङो गोगानो हायोखि जोंनि हारियाहाय जोबोर माने सिगाङाव जोङो बाराद्राय जौगानो हायाखैमोनबाबो दानि जुगाव जोङो जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हागासिनो जोंनि हारिमुखौ जोङो सिनायथि होनो हागासिनो बिब्दिनो जोङो जौगानाय लामायाव फैबाय होननानै जोङो बर' हारिखौ मिथियो लोगोसे जोंनि बे बर' हा रिनि मोसानाय आरो लोगोसे खुगा मेथाइ जोंहा गावनि आंगो खुगा मेथाइ फोर दङ लोगोसे जोंनि दोरोङारि मोसानाय दङ जेरै बागुरुमबा ओ खेराइ बा बारदै सिख्ला आरो दाउस्रि देलाय लोगोसे ना गुरनाय मोसानाय बायदिसिना जोंना बर'आवहाय गावनि नांगौ बायदियै जोंनि दोरोङारि हारिमुखौ जोङो मोननो हाखायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
नोंथाङा बेफोरो मोसानाय बा गान्नाय जोमनायनि बागै एसे बुंनो हाग गोन नामा
औ औ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो बर'फोरा माने दख'ना गानो दख'ना गाननानै जोङो ओ आर'नाइ फास्रा लायो बेजोंनो जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो आरो गाव खौ ओ बर' होननानैहा सिनायथि होनानै लानो हायो। आरो जोङो दानि बे जुगावहाय ओ गोबां गोज गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो हादों आरो बर' होननानै जोङो गावनि ओ गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसाहैनायफोरजों जोङो गोबां बिदिनो जौगादों आरो ओ गोबां गोजान जायगाफोराव फरेन फोरावहाय बिदिनो जोंफोरो दिन्थिफुंहैनो हादों जोंनि हारिमुखौ बियो जोंनि लागै मोनसे गोग्गाथाव गोग्गाथाव जानानै फैदों आरो दिनैनि बि दिनावहाय ओ जोङो गावनि हारिमुखौ जेसेबां हायो जोङो आवगायहोलांनो नाजानांगौ
औ
बे नङा जे ओ हाबा खेराइायावल' जोङो दख'ना गानगोन आर'नाइ लागोन बे नङा जोङो जेब्लायबो जोङो गावनि हा हारिमुखौ जौगाहोनोब्ला जेराव खि थाङा मानो जोङो गावनि ओ गाननाय जोमनाय बेबायदि आसार खान्थिफोरखौ जोङो फालिलांनांगोन आरो।
औ। थारैनो नोंथाङा जोबोर मोज जांङैनो बनायदों। ओ आङो बुंनो सानोखि बै हारिमुवानो मोनसे हारिखौ दैदेनो नालाय थिग बिब्दिनो जोङो। बे जोंनि हारिमुखौ जोङो। गासैबो उम गावबागाव मोजाङै फालिलांनांगोन नङाबा जोङो जोंनि हारिमुखौहाय बुहुमाव बोरै मोजाङै सिनायथि होलांबाय थानो नङा होमबा। जोंङो जोंनि इयुन जोलैनोब बो मोजाङै फोरोंलांनांगोन जोंनि हारिमुखौ। अरायबो फोथांना लाखिनो नाज जा होनांगोन न
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
बिब्दिनो जों नुनो मोनो दाखालैसो बावैसो जालांनाय जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया वल्ड्र रेकर्ड खालामनो हादोंमोन नंङा होमबा।
नोंगौ नोंगौ।
अ बेफ फोरबायदियानो जोंनि गोगगाथ थावना बाथ्रा जोङो जोंनि हारिमुखौ दैदेन्लांनो हादों लोगोसे जोङो। बेखौहाय गोजौआव दिखांनानै जोंनि हारिखौबो मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि थाखाय जोंङो ओ आरो गोबाङैनो उ लोगोसे जोंनि इयुन जोलैफ फोरनो जोंनि गथ'फोरनो जोङो मोजाङै फोरमायना होनांगोन जोंनि हारि जोंनि हारिमुनि बागै। जोंनि हारिमुखौ माबायदियै फोथांना लाख खिनो हागोन बेफोरनि बागै जोङो बिसोरखौ फोरोंनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौहाय गोख्रोङै दै देनलांनो हागोन नङा होमबा? औ थिग बिबदिनो जोुनो मोन नो गोबाङैनो जोंहा जानाय लोंनायनि बागैबो जोंहा जानाय लोंनायावबो गोबाङैनो दंखासै दोरोङारि जोंनि खाजा। जेरै जोङो बुंनो हायो। अनला अनला खारै। ओम सबाय स सबाय बेफोर गासैबो जोंनि दोरोङा रि जोंनि ओंख्रिफोरखौहाय जोङो गोथावसिन खालामनो थाखाय जोङो अनलाखौहाय मेवाय होनानै बा दावजों बा अमाजों बा साम'जों बिबदि संनायखौ नुनो मोनो लोगोसे जोङो सबायखौबो जोङो थावनायखौ बांद्राय खालामनो था एबा गोथावसिन खालामनो थाखाय जोङो दावजों सं सङो बा अमाजोंबो सङो बा जोङो सा-साम'जोंबो संनाय नुयो। लोगोसे जोंनि सेलक वम जेरै मा होननानै बुंगोन जोङो लाथाइ एम्फौ मिथिखायो बेखौ जानायखौ नुदों लो लोगोसे आरो जों नुनो मोनो साम' जायो माने जोङो ट्राइबेल ना! जोङो जाहैबाय बेफोर बेफोरखो जानानैनो जोङो गोदोनिफ्रायनो थांना थाबोदों। बेखायनो जोंनि एंगार हा हायै जाग्रा मुवा बेफोरो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेफोरजोंबो जोङो जोंनि सिनायथिखौ होनो हायो कि जोङो जोंनि बर' हारिया बिब्दि माखासे दोरोङारि जानाय मुवाफोरखौ बा जाग्रा मुवाफोरखौ जायो। लोगोसे जोंहा बाथोन हिसाबै बा ओ सोलाग्रा खाजा हिसाबै जोङो नाफाम जोंनि फेमा बेखौहाय जों मिथिनो हायो जोबोर गोथाव मोदोमना आरो बिनि संनाय प्रसेस बा बानायनाय प्रसेसा जों जायगा लायै जायगा जों आलदा आलदा नुनो मोनोना नाथ नाथाय जोङो गासैबो मिथियो मुङा मोनसेयानो। आरो ओ जि बानायो जा बानायो बेबो बर' हारिनिनो बर' हारिनि हिसाबै बानायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
बिथांमोननिथिंलाय माबायदि माबायदि सङो एसेम बेयाव बुंनो हागोन नामा?
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलावहाय नारजिखौ ओ नारजि दोलो हिसाबैहाय माबा जानाय जायो आरो नारजि जिखौहाय खारैजों एव सुस्रुनानै लासिगोन बिनि उनाव दै होनानै बेहाय खारैजों बेखौहा गल' गल' खालामसिगोन आरो गुन्दै खालामसिगोन माने ओमफ्राय खालामनानैहाय बेहाय रुसुन फानलु बायदिसिना नों मा होनो गोसो होना होनानै बेखौ खारैजोंहाय रुनानै लासिगोन आरो बिनि उनावहायनो नो ओ अमा बेदर बा दाउ बेदर ना माबा मोनसे नोङो होनो गोसोब्ला बेखौ सेरनानै लानानै बेखौ होनानै लुनानै होयो आरो जोंनिया बिनिफ्राय गोदौ होसिगोन बिनि उनाव मोनसिगोन आरो जोंनि ओनसोलाव बेहाय बेबायदि जानाय जायो आरो
औ जोङो मोनसि खागौ नङा होमबा गोबां जायगा जायगा लानानै जोङो गासैबो बर' हारिबाबो संनाय प्रसेस बा संनाय खान्थिया जुदा जुदा जायो एसेबाबो होननानै ना थाय जोङो मेन जिहेथु बियो ओ नारजि ओंख्रियानो अब्ला गा सै आवबो नामा मोनसेयनो जायोबा मोनसेजोङैनो जों मिथियो नाथाय जोंनि संनाय खान्थियाल'सो एसेब्लाबो एसे जुदा जायो। नों आङो दिनै नों थांजों बे बर' हारिनि बागै सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय ओं नोंथां खौ बिनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय। अब्ला जोङो दिनैनि राय नायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै खोमा!
औ साबायखर नोंथां गोजोन्थों।